औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे नों
औ नोंथां। ओ खुलुमबाय नोंथां। औ नोंथांजों मोन से गोनां खोथा सावरायनो होननासो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ। नोंथां माने नोंथांजों जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा जे सबायजों साम' बे ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो?
अ आं बेखौ नोंथांनो गुवारै फोरमाय जोंनो गिबियावनो साम'जों सबाय संनो थाखाय मोननै मोननै बुस्थुआ गोनांथार जाहैबाय। दा बुंनो थाङोबा जोंनो सबायखौ नांगोन। सबाय आरो साम'। साम'खौथ' जोङो बुंनो थाङोबा दैमा आरो फुख्रि बे फोराव मोननाय जायो। जों बेखौ सिगाङाव खननानै लायग्रोनांबाय। लायनानै जोङो बेखौबो सानसे दोनफैनांगोन बाल्थिं बा थौवाव। दोनफैखांनायनि उनाव बेखौ जा बिनि हा थानाय देहायाव बा बिनि संस्ला बे सिङाव जा हा थायो बेयो बेयो गाव जेनेबा जागानानै बियो बे जे हा दङ' बेखौ बियो दिहुनगारगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे जागानानै बे ओ जे मोनसे बाख्ला बायदि थायो बेनि जा ओ मानबायग्रा बेबायदियाव बाख्ला थायो बेयाव मोनसे जागानानै बियो ओरै बाहेर जा बोयो सानसे बा हरसे दोनोब्ला। बेखौ जोङो गिबियावनो फिन बा ओ माबा मोनसे ज' फिसा लानानै जों बेखौ एरखाग्रोनाय जायो एरखानानै बेबायदिनो गासिखौबो एरखानानै ओ दानस'नाय जायो आरो नोंथां नो आं सिगाङावनो बुंना बुंथानो सानो जोंहा गोबां साम' जात दङ औ नोंथां खोनायाखै नामा
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
जोंहा गोबां साम'नि जात दङ जेरै साम' गोलाव होनो साम' गुसुं साम'ख'हे गोबां बेबायदिनो साम' दङ साम'लाय साम' जोंहा बेबायदिनो ओ साम'जों हिसाबै जोंहा बेनि गोथाव थावनायाबो गोबां बेलेग बेलेग जायो दा आं साम'बो गोलावखौनो बुंनोसै नोंथांनो दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेखौ दैमायाव बांसिन मोननाय जायो साम' गोलावखौ
औ औ
दा बेखौ जोंहा खनना लाबोनानै बालथिङाव दोनफैग्रोबाय बालथिङाव हरसेबा सानसे दोननानै बेखौ जागा होबाय सिङाव जे ओ मोदोमाव जिखुनु हा थागोन बेयो जागानानै दिहुनगोन आरो दिहुननानै बेखौ अखानायै जेनेबा जो अब्ला सायगोन बा संगोन बे खालि जोङो बेखौ जं बा फिन बा बिजि लानानै जों बेखौ एरखानाय जागोन एरखाखांजोबनानै ओ थांगोन गंसे लानानै सिखाजों बेखौ ओ उननि बाहागोखै थबस्र' थबस्र' दानस'गोन आरो जाहाथे जोङो ओंख्रियाव होबाथाय बा बेनि बेदरखौ सोबबाथाय मोनजायो बेनि थाखाय जोङो दानस'नानै लाजोबगोन बेनि उनाव दानस'खांबाथाय बेखौ ओ जेंगाय बा खादायाव लानानै सुगोन सुनानै जोङो साफा गोजों खालामना लागोन आरो जिखिनि बेनि संस्ला बेयाव जिखिनि लेथ्रा बादामलि खानाय थागोन बेयो खारजोबगोन आरो खारनानै बेखौ साफा खालामनानै ओ मोनसे जेनेबा जेंगायाव नो ला बेखौ मोनसे मोजां जायगायाव दोननानै ओ जोङो सबायखौ थौ बा सारायाव रुग्रोनानै लागोन जोङो रुग्रोनानै जेब्ला रुयो अब्ला बेखौ जोङो ओ सागं सानानै ओंख्रि खालामना लाग्रोखागोन आरो ओमफ्राय आ साम'खौ एक्स्रा हो ओ थाव एसे होनानै जोङो साम'खौ एवनानै लागोन एवनानै ओमफ्राय जि बाराद्राय एवनो नाङा आरो बाराद्राय एवोब्लाथाय माने बे साम'आ बेदरा सिङावनो ओ सोबबाबो फैयि जायो ओ गोरा जानानै थायो बेनि थाखायनो बारा एवनो नाङा ओमफ्राय जेब्ला एवनाया जायो अब्ला बै रुनाय सबायखौ जोङो बेयाव होनो गोनां जायो आरो ओ साम' जिखनि साम' एवदोंमोन बेयाव आरो जोङो आं मस्लानि मस्ला मस्लिनि बागै बुंनो थांलायला नोंथां दाथं मानथिफ्रागौ जोङो मा जायगायाव थायो जोङो जोंनि जायगायाव ओ मस्ला मस्लिनि जायगाखा होननानै बुंबाबो गाज्रि जानाय नङा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
जोंहा जायखियाया बेखिनि मस्ला मस्लिखौ आं बुंलायला जायखिया बेबायदि होनानै गोदौ होबाय गोदौ होनानै खोबनानै होबाय ओमफ्राय जोङो दुन्दि दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया लास्टाव होबाय आरो मोनाब्लाथाय मोनसे गंगार दुन्दिया होननाय मोनो जोंहा गामि गामि बयनावबो था थायोआनो बुंजायो बे गंगार दुन्दिया बा नगा दुन्दिया बुङो बेखौ जोंना होयो आरो बेबायदिनो बुहुद मोजां जायो बे ओंख्रिया गोथावबो जायो बर'फोरनि थाखाय बुंनो थाङोबा बियो फेब्रेट आरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफोराबो गुबु गुबुन गुबुननिफ्राय फैनानै बो ओंख्रिखौ ओ साखि फैयो आरो माबायदि होननानै जानाय फैयो बेबायदिनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ! औ नोंथां बेनो आं आं दा फोरमायबाय
औ नोंथाङा जे सबायाइजों साम' संबाय बेखौ फोरमायथिना होबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांनि साम' ओंख्रि संनायखौ आं जोबोद गोथाव मोनहरखाबाय आरो बेनिफ्रायनो
औ औ
ओमफ्राय नोंथांनो आंबो बिदिनो मोनसे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। औ अनला बुङोब्लाथ' जोंहा ओ माइरंनि अनजों बारायनाय बेखौ बुंनो हायो जोङो अनलाखौ जों गोबां मुवा बेसादफोरजों जानो हायो जेरैहाय अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ बा औवा गाजा ओमफाय अनलाजों ओ बारसि बिबार अनलाजों मैथ्रु बिबार अनलाजों मुला गुन्द्रु बिदिनो अनलाजों आलु अनलाजों लन्थि मैगं जों जानो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय थिग बिबायदिनो आङो जोंनि मुंदांखा अनला जानाय होनोब्ला जोङो अनलाजों दाउ। बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। औ अनलाजों दाउ होनोब्ला जोङो दाउ ब्रयलारफोर बायदिखौ लायोब्ला बे जानाय नङा जोंहा न'आवनो फिसिनाय लकेल दाउ जा जायगायावनो फिसिन न'आवनो मोननाय दाउ बेखौसो जोङो होनांगोन। जोङो अनलाखौ जा संनो थाखाय गिबियाव मा खालामनांगोन जों माइरं लाग्रोनांगोन ओमफ्रायहाय जोङो माइरंखौ खौ रुहोननो बा गुरै जाहोनो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन दैयाव सोमनानै ओ जेब्ला माने सोमनायनि सिगाङाव जों सुनानै लाखानो हायो आरो सुना लादो मोजांहाय सुना लाखानानै दैयाव सोमदो दैयाव सोमनानै जेब्ला दसे सम सोमो अब्लाथ' माइरंआ गुरै जागोन ना अब्लाथाय बे अन गुन्दैखौहाय मा खालामना लानांगौ जोङो उलार नङाबा थौसि नङाबाथाय जोंहा दिंखि बेफोराव देनानै लानांगौ बेखौ गुन्दै खालामनांगौ जाय जोंनै बुङो। जुदि आथिखालनि मुगायाव जोङो नुनो मोनो बिगियानारि आदबजों दिहुन जानाय माखासे मेचिनफोर बे मेसिनफोरजों जोंहा जायखौ ग्रेन्डार मेसिन होनना बुङो बेजोंबो आथिखालाव जोङो गुन्दै खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै माने बेयो जोंहा गोरलै राहायैनो बेखौ गुन्दै खालामनो हायो आरो नोंथां खम समनि गेजेरावनो
औ
बेनि उनावहाय जों मा खालामगोन जोंहा अनला गुन्दैया गाव अन गुन्दैया जाबाय बेनिफ्राय जोङो दाउनि फारसे फैनोसै दाउ बेदरनि फारसे दाउ बेदरावथ' जोंहा न'निनो नालाय दाउ बेखौ फुथारना लाबाय गिबियाव फुथारना लानानै बेखौहाय जों गांफोरखौ दै गुदुङाव सोमनानै फुबाय फुखांनानै सावफ्रामबाय सावथामनानै जोङो बेनिफ्राय माखासे नाङि मुवा बेसादफोरखौ गारनानै जोंनो नांगौ मुवा बे- बेसादफोरखौ जा बेदर बेखौ लानानै जोङो गोदाबाय गोदानानै सुबाय सुनानै जोंहा मा खालामगोन साराइ जाननानै साराइ जाननायाव जोंहा थाव एसे होदो थाव होखांनानैहाय जोंहा थावा जेब्ला दुङो अब्ला सामब्राम गोजाफोरखौ होनो हागोन सामब्राम गोजााखांनानै नोंथाङा मा होनागोन बे दाउ गोदाना लानाय बेदरखौ जोङो सारायाव एवनांगौ आरो एवनाय बे समाव नोंथाङा संख्रिफोरखौ होना लाखानो हागोन लोगोसे बेयाव नांनाय माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ नोंथाङा होना लानो हागोन आरो ओमफ्राय हालदफोरखौ होना लानो हागोन बेनिफ्राय जोङो दाउखौहाय मोनजासिम एवनाङा आरोना नों थां माने मोनजासिम एवोबा बे दाउनि रस जायफोरखौ जों साद होनना बुङो बे गोथावथि बे गोथावथिया थानाय नङा बेनिखायनो जोङो दाउखौ एवफ्रामना लानांगौ आरो माने मोनहोद्राय नाङा बेनिफ्राय दाउआ जे जाबाय मोन एवफ्रामनाया जाबाय जोंहा दाउआ बेनिफ्राय जों अनलानि फारसेबो फिननोसै बा अन गुन्दैनि फारसे अन गुन्दुखाय जों मा खालामगोन गिबियाव जोङो सारायबा थौआवहाय अरदाबाव जाननानै बेहाय दैखौ जोङो फुदुंनानै लाखाबाय थाखानांगौ जेबो दैया गुदुं जागोन गोन गोदौनो हमो अब्लाथाय बै अन गुन्दैखौ आखायजों फ्रि फ्रि सारनानै हाय होबाय थानांगौ बे आखाइजों सारना हबाय थानाय समावनो जोङो खुस्लिजों एरै एरै होबाय थानांगौ आरो नोंथां जुदि बेखौ खुस्लिजों एरालासिनो बा आखाइजों फ्रि फ्रि होआलासिनो खेबसेयैनो ल'खबैब्ला जोंहा मा जागोन बे अन गुन्दैआ मा जागोन लाथा खागोन बा लारु खागोन। जेराव जोङो एफ्लेबाबो माने बियो गुुरनाय नङा आरो ना दैजों गोरोबनानै बियो लारु बायदि जाना थागोन आरो गथा गथा खानानै थागोन बेनि थाखायनो जोङो मिहि मिहि बा मिजि मिजि होनानै एरै एरै होबाय थानांगौ जेब्ला बिदि होयो होखांनायनि उनावहाय जोंहा मा जायो इसे गोदौबाय गोदौबाय समावनो जोंहा मा होगोन संख्रिखौ हरना लागोन संख्रि हरनायजों लोगोसे जोंहा मा खालामगोन हालदिखौबो हरना लाबाय आरो दसे गोदौ होबाय दसे गोदौनि समाव जों मा खालामगोन जोंनो खारै नांगोन खारैया अनलायाव गैयाबा जोंहा अनला ओंख्रियानो जाया होननानै जों बुंनो हायो आरो अनला खारै होनना जोंहा बांसिन नो मुंदांखा बेनि थाखाय जुदि नोंथांनियाव खारै गैया अब्ला जोङो मा हाथथाय बाजाराव बायनानै मोननाय सदाखौबो जोङो होनो हायो आरो बिदिनो सदाबा खारहैखांनानैहाय दान्दिसे सम गोदौ होगोन। बे गोदौ होनाय समावनि उनावनो जोङो जों एवनानै लानाय दाउ बेदरखौहाय गारसननानै होनानै खेबसे एरनायनि उनाव जों खोबनो हागोन। होबखांनानै फिन आरो बिदिनो खेबसेबो नानै एबावगोन बेनि उनावहाय जोङो नैजि नैजबा मिनिटसो गाव हारसिं हारसिंनो गोदौबाय थानो होनांगोन आरो बेखौ। बेजोंहाय जोंहा नोंथाङा जुदि अराबो सानदोंबा अरखौ नोंथाङा सम सम बा माजे माजे नोंथाङा नायबाय थानांगोन आरो जाहाथे अरा गोमोरनानै थाङा जुदि अरा गोबोरानो थाङो अब्ला जोंहा अनलाया गोथाव जानाय नङा बा मोजाङै मोननाय नङा। आथिखालावथ' आरो गोबां सुबुंफोरानो गेसखौ बाहायसै जुदि गेसखौ बाहायोब्ला जोंहा एसेबां अरखौ नायबाय थानांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोंहा ओ बिदिनो दनदिसे गोदौ होबाय गोदौ होनायनि उनाव जोङो नोंथाङा दहायदि सिगाङाव सबाइ संनायावहाय मुगा दुनदिया बा गंगार दुनदिया होनना बुंदोंमोन। बेखौ जोङो नांथारगौ माने नांथारगौ। नेैयाबाबो जायो जेबो नङा जुदि बेखौ होयोब्ला जोंहा मोदोमनाया बांसिन
मोदोमनाय मोनसिनो बे गंगार दुनजिया बा मुगा दुनजियाखैबा बिदिनो जोंहा बे गंगार दुनदिया जजों लोगोसे खारै बे खारैआथ' जोंहा जि आइटेक मोनलायनाय। बे जग्राफि जग्रफि खेल आइडेन्टिफिकेसन होनना बुङो बिदि मोननाय जोंहा बर' हारिनिफ्राय जायखौ गुबुन हारिया जोंनि हारि जोंनि जाग्रा लोंग्रासो होनाबो बुंना लानो हानाय नंला आर ना बेखौ जोंहा माने जेटिकव सोनानै लानो हाखाबाय।
औ
ओ बिदिनो जोङो जि खारै बुंदोंमोन ना नोंथां।
औ
बे खारैखौ बोरै मोननो हायो होनोब्ला जों खारैखौहाय थालिर बिफांनिफ्राय दान बेखौ दानफायनानै थालिर फस्ला थायोना बेखौ जों जिरनानैहाय बे थालिरनि मादाखौ जिरनानै नङाबा नालेंखलनि बिगुरखौ जिरनानै फोरानना बा ओ जोंहा सबायफोरनि बिफांफोरा गोरान जायोना नाखांनाय सबाय नानाय बा दालिफोर बेखौ जोङो गोर जानायनि उनाव सावनानै हांगार खालामोबा